हेल' हेल' नोंथां
नोंथां हेल' खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
नै नै नोंथां बे मोनाबिलि समाव आङो ओंखाम जाखांनानै नै दसे लांगोनैयाव एसे जिरायनानै दं नोंथां
नोंथांनाव खबरफोरा मोजां ना नोंथां
औ नोंथां खबराथ' मोजाङानो
दाथाङा मा मा ओंख्रि जाखो
नोंथां जोंना ओंख्रियाथ' दा माबनो जोंना ओंख्रिया बोरमा बेदरसोमोन नोंथां
जोंना बोरमाया बोरमा बेदरा एवनाय आरो दालि जहलसोमोन नोंथां।
ओंख्रि गोथावआनो नोंथां नोंसिना।
औ नोंथां नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
मैसो बेदर मैसोजों सबायसो मोन नोंथां
अ नोंथां मोजाङानो नोंथां नोंसिनाबो।
नोंथाङा दा बे मोन बेदि समाव जेबो मावाखैबा आं मावाबा मोनसे एथ' टफिखखौ लाना फैदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां बुंनो हागोन नोंथां मा टपिक?
बे टपिकआनो जाबाय जिउनि थांखिनि बागै एसे
अ नोंथां आं नोंनि रायलायनायखौ बांद्राय मोजां खोनाखै नोंथां नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन नामा?
बे टपिकआ जाबाय जिउनि थांखि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथांनाव
अ नोंथां मानि टपिकआ जाबाय जिउनि थांखि आयदाया
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां जागोन। जिउनि थांखि होनोब्ला जाबाय ओनिफ्राय जिउनि थांखियानो जाबाय जोङो जि खामानिखौ जिउआव जोङो थांखि लानानै माबा मोनसे खामानिखौ जोङो जेनेबा आङो ओरै ओरै आं आबादारि जागोन उन्दैनि ओफ्रायनो साननानै बा आङो फालांगियारि जागोन। आङो मोनसे बिदिनो गिदिर हाबा मावग्रा जागोन। आङो हादोरनि दैदेनगिरि जागोन। बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो साननानै जोङो
बे खामानिफोरखौ जोङो साननानै जोङो मावनायखौनो जोङो मावनो थांनाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो माने खामानिखौ मावनो थांनाय आगान सुरनाय साननानै लानाय जिउआव थि खालामनाय बेखौनो जोङो जिउनि थांखि होननानै बुजिनाय जायो नोंथां।
दा जोङो उन्दैनिफ्रायनो गोबां सुबुङा- बेफोरबायदिनो जिउनि थांखि नुयो। सोरबाया बिदिनो गिदिर मानसि जानायफोरनि नाथाय जोङो जिउनि थांखियाव जिउनि थांखिखौ होसोनो थाखायबो गोबां जोङो सोलोंथाइनिबो गोनांथि जायो सोरनिबा थाखाय सोरनिबा थाखाय गोबां सोलोंथाइनिबो गोनांथि जाया
आरो जिउनि थांखिखौ होसोनो थाखाय गोबां रां रुफाबो रां रुफानिबो गोनांथि' जायोना
खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
अ जिउनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जोङो रां रुफानबो गोनांथि जायो नोंथां खोनादों ना नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना खोनायाखै नोंथां हेल' नोंथां
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
नोंथांना एसे नेटवर्क प्रब्लेम नामा नोंथां
औ एसे बिदिनो नेटवर्क प्रब्लेम दासो खोनादों नोंथां
थांखि आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदों माने जिउनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जोंनो जिउआव गोबां सुबुं माहारिनो गोबां जिउनि थांखिखौ होसोनो थाखाय रां रु रफानिबो गोनांथि जायो नोंथां
आरो सोरनिबा जिउआव जिउनि थांखिखौ होसोनाया गोबां गोरलै नोंथां सोरबाया जिउनि थांखिखौ होसोनायाव ओरैनो गोरलै राहायावनो मोननो हायो नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
औ बिदिनो गोबां सुबुंफोरा गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनायावनो सोरबाया मोननो हाया आरो बायफ्लेनाय जिउखौ लानानै बिसोरो दासिमबो जिउ राहाखौ खुंनानै दं नोंथां
उ
नाथाय जोङो सुबुं
जों सुबुं माहारिया नाथाय जोङो जिउनि थांखि होसोनायाव जों माब्लाबाबो जेननो नाङा नोंथां
उम
जिउनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो हायागौ मानि जोङो बे खामानिखौ जोङो सानफा एफा सान फ्रोमबो माने बे खामानियाव जोङो गोसो होनांगौ आरो नाजाबाय थानांगौ नोंथां अब्लासो जोङो जोंनि जिउनि थांखिखौ होसोनो हागोन नोंथां
खोनायाखै नोंथां
खोनादोंमोन माने जों जिउनि थांखि जोबसोननायाव जेन्नो नाङा आरो खोन
औ नोंथां जिउनि थांखिखौ होसोनायाव जोङो सुबुं माहारिया माब्लाबाबो जोङो जेनो नाङा नोंथां
उनावबाबो मोनखागोन जानो
औ नोंथां जोंनो जेना लासिनो जोङो बेफोरबायदिनो जेना लासिनो जोङो बे जिउनि थांखिखौ जोङो बे थांखियाव जोङो मोनसे थांखियावनो जोङो खामानि मावबाय थायोब्लाा जोङो बे थांखि थांखिखौ जोङो मोननो हायो नोंथां
सानसेबाबो जाफुंहैनो हागोन आरोखि ना
खोना-खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
सानसेबाबो जाफुंहोनो हागोन आरो फिमानो
औ नोंथां जोङो बे जिउनि थांखिखौ जोङो मावबाय थायोब्ला सानफा एफा सानफ्रोमबो जोङो बे जिउ थांखिखौ सानफैबाबो जोङो जाफुंहोनो हागोन नोंथां
नोंथाङा दा इयुनाव मा जाजोबगोन
औ नोंथां जों बयबो मोनसे सिमां थायो बयहाबो मोनसे मोनसे जानाय आंहाबोबो आंहाबो दा जिउनि थांखि दंङ आंहाबो मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानानै सासे गेदेमा सुबुं जानाय हादरनि गेदेमा सुबुं जानायनि जिउनि थांखि दं नोंथां
बिदिनो बयनाबो मोनफा मोनफा थांखि थानांगौ नोंथा जिउआव
औ नोंथां जिउआव जायहा जिउनि थांखि गैया बेहा बे जोनोमाव एबा बे संसाराव जेबो मुलाम्फा गैया नोंथां मानोना बियो बे संसाराव जिउनि थांखि जाय हा जाय सुबुङा बे संसाराव जिउनि थांखि गैया बेहा बेखार होननानै जों सानना लानाय जायो नों
बयानाबो मोनफा मोनफा जिउनि थांखि थानांगौ अथार
औ नोंथां बयहाबो बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा मोजां मोजां जिउनि थांखि सानांगौ नोंथां
इयुनाव उनाव मा जागोन नोंथाङा
खोनायाखै नोंथां
नोंथाङा इयुनाव मा जानो सानदों होनबा
नोंथां आंना इयुनाव जानायानोथ बेनो आङो बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां गावनि जिउनि थांखिखौ होसोलांनानै सासे हादोरनि दैदेनगिरि जानायनि आंहाबो मोनसे सिमां दं नोंथां
उम
औ नोंथां जिउनि थांखिया खौ होसोनो थाखाय सोरबा सुबुङा गोबां जुजिब्लााबो सोरबाया मोननो थाङा आरो सोरबाया बेफोरबायदिनो रां रुफानि आंखालाव जोङो आङो जिउनि थांखिखौ जाफुंसारनो हाया नोंथां
उम
फफ्रायनो नुनाय जिउनि थांखिखौ जाफुंसारहो हायाबा बे सुबुङा बेसे गोसोआव दुखु खुजारला थागोन नोंथां बेनिखायनो जोङो जिउनि थांखिजों लोगोसे रां रु रुफा खामायनायखौबो जोङो एसे साइडआव लांफानो नांगौ नोंथां अब्लासो जोंनि जिउनि थांखिया जाफुंसारहैनो हानायनि
उ
ह बोलो मोनगोन नोंथां खोनादो ना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
अ जिउनि थांखिनि बागै जोङो बुंनो थाङोब्ला हा जोङो उन्दैयाव जाय सुबुङा जिउनि थांखिखौ जोङो नुवा एबा सायख'नानै लाया बे सुबुङा लामा ससेयावनो जोङो आन्दायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां मानोना बे सुबुंआ जिउनि जाय सुबुङा जिउनि थांखि गैया बे सुबुङा गावनि लाइमोन बैसो समावनो बियो आनज्रायलाङो नोंथां आनन्द्रायलाङो माने बेलेग गाज्रि लामायाव आगान सुरलाङो
ओ नोंथां बयहाबो जिउ मोनफा मोनफा जिउनि थांखि थानांगौ आरो बे थांखिखौ जोंयो सानफ्रोमबो सानफा एबा
मोजाङै मोजां सानफा एफा होसोबाय थानांगौ मावफुंबाय थानांगौ बेबायदिनो नोंथां
औ नोंथां नोंथां नोंनिखौ मोजां खोनायाखै नोंथां
ओ आंना नोंथां एसे नेथनि प्रब्लेम जादों एसे दावउखौ
जेबो नङा नोंथां नोंथाङा बिदिनो बिनो आंनिफ्राय जिउनि थांखि मिथिनो लुबैनाया आं मोनसे नोंथांनि सिगाङाव बुंबावनोसै गोबां गेदेर गेदेर गेदेमा सुबुंफोरानो जों बयखौबो होनो नोंथां
औ ओ
जोंखौ बुङो जों सुबुंफोरखौ गेदेमा सुबुं जिउआव उ बेफोरबायदिनो गेदेमा सुबुं जाफुंसारनो हानाय गावनि जिउनि थांखिखौ बिसोरो मोननो हानाय सुबुंफोरा फ्रा जोंखौ बुङो माने जाय सुबुंहा फिसा सिमां नुयो बेहा फाब दं होननानै बे गेदेमा सुबुंफ्रा बुङो नोंथां
ओम ओम
बिदिनो गावनिफ्राय गाव खालामनो हायै गाव मा जिनिसखौ हाया जाय बे सुबङा सुबुंफ्रा माखौ हाया बेखौसो जोङो सिमां एबा जिउनि थांखिखौ जोङो साननानै लानांगौ अब्लासो जोङो माने जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायो नोंथां
ओ ओ
नोंथाङा जोंनि भारत हादरनि सासे साइन्टिस्टखौ मिथियो नामा एपि जे आब्दुल कालाम होननायखौ मिथिगोन ना मिथिया नोंथां
मिनथियो खोनादों नोंथाङाै
नोथां जोङो गोदो सिगांहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन माने ओ रादाब बिलाइनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बे बुंलांनाय रावखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नोंथां। माने जाय सुबुंहा जिउआव जिउनि थांखि गैया। बिहा बेखार आरो जाय सुबुंहा जाय सुबुङा गावनि मावनो हायै जिउनि थांखि देरसिन सुबुं जिउनि थांखि सुबुङा जिउनि थांखिखौ गावनिफ्राय गाव मावनो हायैखौ नुयो। आरो बे जिउनि थांखिखौ होसोबाय थायो बे सुबुंहा माने जाफुंसारनायखौ मोननो गोबां माने आसा दङ एबा मोननो थांखि दङ।
मिथिबायना नोंथां?
औ औ
जों माब्लाबाबो सुबुं माहारिफोरा। फिसा जिउनि थांखिखौ जोङो माने नुनो नाङा डाइरेक्ट गिदिरखौसो माने साननो नांखागौ
उ उ हेलौ
हेल' नोंथां।
औ औ खोनायो। दे होमबाना।
औ नोंथां।
मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां जागोन दे।
हेलौ। आङा जायाखै दानजायाखै